ओमफ्राय नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दंबा?
औ आं दा सान्दै ओरैनो दङ। मानोबा फन खालामदोंमोन नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन नों नोंथाङा?
आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन जुदि नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना?
औ बेथ' बिराद मोजां आं गोदाव सोरावनो दंखायोमोन। नोंथाङा मानि बागै सावरायनो सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओ आङो मिथिनो लुबैदों जे ओ नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय मा मा रो खोमनि बिफां लाइफां दं आ रो ओ मा मा बिफां लाइफाङा फिथाइ थायो आरो फिथाइ थायैनि अनगा जोङो दंफांनि मोदोम एबा ओ दालइफोरखौ मा मा हाबायाव बाहायनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन। बिराद मोजां आयदाखौनो आयदानि सायावनो जों सावरायनो लादों। बिफां लाइफां होननानै जोङो बुङोब्ला बा
औ।
ओ सानोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि बिफां जोंनि ओनसोलाव हाय नुनो मोनो जेरैहाय फिथाइ थायग्रा हिसाबै जोङो आ गय, खान्थाल, थाइजौ फ्राय दानि मु गायाव आरो बायदि रोखोमनि बि फां दङ जेरै ककवा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जा फोरखौ जोङो फिथाइ थायग्रा हिसाबै जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो फिथाइ थायै बा फिथाइ जोङो फिथाइखौ जों जानो हायै बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जेरैहाय गाम्बारिनिफ्राय लानानै सिगुन, जेख्रि जिया। गामबारि। बेफोरबायदि दंफांफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बायदि रो बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौ जों जों नुनो मोनबावो जेरैहाय ओ खाला खराय बगा खराय माने गुफुर खराय आरो गोसोम खराय होनो‌ जायखौ ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैफोरनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला फांसे दंफांनिफ्राय जोङो बाथाम बानायनानै न बानायनो हायो। ओ ननि ओ जेरैहाय खोरखि आरो लोगोसेनो दरजा आरो खेमसि बाथाम। आरो सोमलि दंफांनिफ्राय जोङो ओ थक्था बानायनो हायो। थकथा जेरैहाय जोङो गिदिर गिदिर न' लुयो। बा मोनसे फार्मा होनाय जायोना बेफोरबायदिखौ जों बानायनो हायो। लोगोसेयैनो दालाय बा बिफां लाइफांनि दालायनिफ्राय जोङो बांसिनानो बन बानायनाय खो जों नुनो मोनो ओ उ उ उ ओंखाम ओंख्रि सं - संनो थाखाय बेफोरखौ जो जों नुनो मोनो लोगोसेनो ओ बिफां लाइफांजों जोङो न'नि दरजा बा ओ खोरखि बेफोरखौल' बानायनाय नुनो मोना। बायदि रोखोमनि मुवा बेसादखौबो जों बानायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो चियाथ निफ्राय लानानै टेबोल डेक्स, बेन्स आरो दानि मुगायावथ' बायदि रोखोमनि नुनोबावो जेरैहाय ओ रुटि नाग्रा बेनि उनावहाय खोस्लि बेफोरखौ जों बानाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिनिफ्राय आरो जोङो बुंनो हायोदि ओ माखासे दंफांनिफ्राय
जेरै आगर दंफां बैफोरावहाय जोङो माखासे ओम मुलिफोर सोनानै बैफोरनिफ्राय जोङो माख खासे बेसेन गोसा मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेरैहाय सेन बानायो साबोन बानायो। बेफोरनो फ्राय माने बैफोरबायदि दंफांफोरा माने मोद दोमो आरो, आरो लोगोसे दंफां दंबावो थिथासाब दंफां बेफोरनिफ्राय जोङो बिराद ओ बेसेन गोसा दायोहाय बैफोर दंफांखौ हानानै बा माखासे न'नि थाखाय बाहायथावना खोरखि फ्रेम बायदिसिना हानानै जोङो गुबुनाव हरनो हायो आरो बा फानहरनो हायो दा नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि दंफां ओम मोननो हायो आरो बैफोर दंफांफोरखौ मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होदे।
ओ जोंनि जायगायावथ' दंफां होनोब्ला दाथ' माखासे फिथाइ थाइजानाय आरो फिथाइ थाइजायि जेरै नोंथांआ बुंदों ओ थाइजौ खान्थाल ओ जाम्बु। बेफोरबायदि दंफां आरो जोंनो फिथाइजों लोगोसे गावसिनि मोदोमखौबो बाथाम थखथा बानायनो थाखाय होयो नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनि अनगायै बेलेग ओ थाइगिराबोथ जोंनो फिथाइजों लोगोसे गावनि मोदोमखौबो ओ सियार टेबोल बानायनो थाखाय होयो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
आं मिथिनायावहाय ओ जामबु दंफांङा देरनायावबो जोबा जोबोद टाइम लायो जाहैदों आरो जायनि जा बिनि बिनि दंफाङा बिराद गोरा जायो बिनि थाखाय बेखौ जेबो गुन एबा एम्फौफोर सुनो हाया बेनि थाखाय बेखौहाय बाथाम थखथा होनाय जायो
औ औ नंगौ नंगौ थां थारैनो
आरो आं मिथिनायाव जे खोदोम दंफांङा आं नुबोदोंमोनजे खोदोम दंफांखौ जोङो बाथाम थखथायाव होयो आरो खोदोम दंफांखौ गायो नाथाय खोदोम दंफांङा जे इमान थाब देरो जे औ बिनि बे खोदोम दंफांनि मोदोमा गुरै जाहैदों जायनि जाहोनावहाय आं नुनायाव गोबां ओम एम्फौ अरो हाब गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ आंनि बायदि मुवर बानायनायजों लोगोसे खोनाबाय नोंथांङा
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों बुं
औ बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव बा गुबुन गुबुन ओनसोलावहाय बै दंफां फोरनिफ्राय बायदि रोखोमनि मुसु खा बानायनायखौबो जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां
औ
लोगोसेनो गोदोनि मुगायाव बैफोर दं बिफां लाइफांफोरखौ दिंखि जेरै उवाल गाय
औ
औ नंगौ नोंथां जोंनि बर'निनो मोनसे एंगार हायि हारिनि सिनायथि औ
आरो जों दा बयनिबो न'खनावनो नुनो मोनो जायखौ जोंङो खामफ्लाय होनो नंङा होमबा नोंथां
औ औ।
जेरावनाखि सानफ्रामबो ओंखाम जानायाव ओरैनो जिरायना थानायाव बेफोरखौ जोङो बाहायनो मोनो फा सोरबा फैनाय। थाखाय बाहायो।
औ।
औ बेफोरजोंनो बेफोरदि बानो नाथाय गोदनि मुगायाव। खौ बाबो ओ न'-बां न'। बानायनाय जायामोन आरो। बायदिसिना रोखोमनि ओ जेरैहाय जिरायग्रा। सियार टेबोल देक्क बेफोरखौ। बानायनाय जों नुनो मोनामोन बांसिनानो जों। बन बाना। बन बानायनानै बा बन सिनानै। बाजार बा बबेबा द'खानफोराव हैनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होनोमा नोंथां।
औ आरो। आथिखालाव दंफां। बेसेनाबो बांबाय नङा होनोमबा नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथाङाथ मिथिखागौ जायखौ रबारट दंफां बुङो बे रबारट दंफाङा जे मोनसे जोंनि थाखाय। मोनसे गोबां बेसेन गोसा। आरो मोनसे बेफार फालांगिबो। बुंनो हागोन बे दंफांखौ जायनिफाय जोंङो आथाखौ सेन्देल बानायनाय। जायो। औ आरो लोगोसे मोनसे नोंथाङा। थिगौ जाया दंफांजों जोङो। धुुनाबो बानायनाय जायो आं बे दंफांनि आखौ बारा मोजाङै मिथिला नोंथाङा मिथियो नामा।
औ आंथ बेनि बे दंफांनि बागै मोजाङै मिथिया नाथाय। ओ नोंथाङा थि थारैनो। नो मोजां खोथाखौनो गोसोआव खदों जोङो लबार दंफांनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि जेरैहाय। मोननाय लबारखौ जोङो बायदि रोखोम। खोमनि मुवा बेसाद बानायनो हायो। बायदि रोखोमनि लबारनि मुवा बानायनो हा। हायो ओमफ्राय लो। गोसेनो आरो मोनसे खोथा। ओम गोसोआव फैबावदों जेरावनोखि माखासे दंफांफोरा न'आव स साजायनाबो दोनजायो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय ओ देब दारु दंफां बेखौ लामा लामा गायनानै नखरनि नखरनि बा थासारिखौ समायना नुखांहोयो नङा होमबा नोंथां लोगोसेनो आथ आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदिबो बानायो जे उम फांसे दंफांख गिदिर देरहोया बालानो माब्रैहाय फिसायो नो दोनबाय नफोराव साजायना दोननायखौ नुयो बा गिदिर गिदिर बिल्डिं बा गिदिर गिदिर नफोराव बा ओ माहाजोन बा सोरबा सोरबा सो गोनां नखरफोरा बैफोर खौ साजायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो
ओ आथिखालनि मुगायावथ अ मोनसे बबावबा समायना बिबार बारोब्लाबो जोबोद दंफां लानानै दंफां गोबां गोबां समायना समायना बिबार बारनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
जेरै रादा सुरा कृष्ण सरा बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरनि बिबारा जोबोद समायना
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ ओ बेफोरबादि बिबारा ओब दं बिफां लाइफांफोरा ओरैबायदि समायना बारो जे मिथिंगाजों लोगोसे ओ गामि ओनसोलखौबो समायखांहोयो आरो
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय आरो औ नोंगौ बुंलाय नोंथां
ओ बिलाइ गोरलै खिरिनाय सोमखोर समायना मोनफ्रोमबो बिफांखौ नायोबानो माने गोथां गोथां बिलाइ जोबोद समायना जादों नङासै होबा नोंथां?
औ औ नंगौ लोगोसेनो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ माथ्र गावनि नांगौ बेसादावल बाहायालासिनो जेरैहाय ओ दंफां बेफोरबायदि मुवा बेसाद मोनाबाबो जोङो दंफां फां दंफांनि सायहायाव जिरायनानै ओरैबायदि थाजि मोनो आरो माख माखासे ओरैबायदि दंफांबो दङ जे ओ गासो गावनि जिखिनि थासारि बा गावनिखिनि जायगा बे खौ सायहायै लाखिनानै सुबुं माहारिखौ दसे समबाबो जिरायनानै ओ गोसोनि मेंनाय बा गोसोनि ओ जि दुंहाव थासारि बेफोरखौ गोजोनग्लाय होहोयो होननानै आं नुहुरो बा जों मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ओ अब्ला नोंथांनिफ्राय दंफां लाइफांनि बाहायथि आरो गोजोन जिरायनो मोननाय जिखुनु सायहा बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय खोनानानै गोजोननाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो माखासे ओ बाथ्रा मिथिनो मोननानै आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। ओ होमबा जोङो दिनैनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै ने?
दे नोंथां।
औ दे।